औ नोंथाङा खोना हादों ना?
औ नोंथां खोनादों दे।
औ जोबोद मोजां। नोंथाङा दा मा खालामनानै दङ।
आङो दायो ओरैनो दसे जिरायनानै दङ नोंथां
अ जोबोद मोजां बेलासिनि साहाफोर लोंखांबाय नामा
साहाफोर लोंखांबाय नामा बेलासिनिथ' साहाखौ नै दानि बावैसो लोंखांदोंमोन नोंथां
औ ज औ नोंथां आंबो दा बावै मोननैसो बिस्कुट लानानै लोंखांबाय
औ थारैनो जोबोद मोजां
ओरैनो रिफ्रेस खालामबाय
औ थारैनो अब्ला जोङो गुबै आयदायाव थांनोसै नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
ओ नोंथाङा अब्ला दायो फ्रि नङा होमबा
औ नोंथां आं दा फ्रियैनो दं नोंथाङा सावरायनो सम नोंथाङा सावरायनो हागोन समखौ
औ थारैनो नंगौ नोंथां ओ नोंथाङा दायो फ्रि दङब्ला ओ गुबै बाथ्रायाव थांनोसै होमबा नोंथां थारैनो ओ नोंथांजों मोनसे ओ गोनांथार आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय सानदों
औ नोथां
उम ओ जोंहा ओ मैगं थाइगं नङा होमबा जोंहा आथिखालाव ओ फोथारावनो बा बारियावनो ओ गोबां जोङो मैगं थाइगं ओ मोननाय जायो। जायो बै मैगंफोरखौ ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ माबायदि बा मा मा मैगंखौ मोननाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायगोन नामा?
औ नोंथां जोबोद मोजां नोंथां ओ सोंथि खालामदों मानो होनोब्ला जों बे मैगंफोरखौ गोदो सिगां समनिफ्रायनो जोंनि गामि ओनसोलाव थानाय आबै आबौ आयं आदै आदा मोना बा बाजै मोना बेफोरखौ खानानै जाबोदों दा आङो आथिखालावबो बो जों खानानै जानाय जोंनि खानानै जाजानाय मैगं बिफां बिलाइ बिजौ बेन्दों बेदर बेफोरबायदि मैगं बारियाव खानानै मोननाय बा फोथोराव खानानै मोननाय बेखौ आं नोंथांनि सिगाङाव फोरमायनो आवगायदों दा आङो गुबैयै बयजोंबो मोजां मोन मोनजानाय हिसाबै लामा गुदियावनो खानानै मोननाय जेरै दिंखिया बिजौ नंगौ दिंखिया बिजौखौ जों बयबो मोजां मोनो फाजा एवनानै जायो सोरबा ओ थालिर जाहुवानि ओ बिबार थायोना नोंथां बेजों एवनानै जायो सोरबा टमेट' फिसा होनानै एवनानै जायो। लगायनानै आरोना दा जोबोद मोजां दालि जखल संदो बेखौ फाजा एवदो
औ नं
थायो आरो आथिखालावहाय बेनो ओ बयबो माने जोंनि बर'आल' नङा गुबुन जाथिफ्राबो आं बाजाराव नोजोरनि जेरै- जोंनि साखाथि फांसिन थानाय हारिफोराबो आथिखालाव जानाय आरो मोजांसिन बाथ्राया जाहैबाय जोङो जोंनि दानि हटेलफोरावबो दा बेफोरबायदि फाजा होनायखौ ओ दिंखिया मैगंनि फाजा आरि होनायखौ जों मोननो थाङो आरो
औ नोंगौ थारैनो थारैनो नोंगौ नोंथां।
औ दा बेनिफ्राय जोङो लाबावनो हायो जोबोद बयजोंबो अनसायजानाय जेरै- थास' बिबार
औ थारैनो नंगौ बिथ'राय आरो थास'निनो बे आइथिं
आरो थास' दैजों थास' फेन्था दा बेबो बयबो बेखौ आइरन माने भिटामिन गोनां होनना गोबांफोरा बुङो आरो जेराव बे जिर' केमिकेल माने बेयाव जेबो मुलि नेचारेलि देरनाय बारनाय बिबार बिथ'राय बेखौ जों खानानै जायो दा बेबो जोबोद मोजां मैगं होननानै आं सानो
थारैनो नोंथां ओ बै ओ नोंथांनाव आं बेखौसो ओ सोंबावनो लुुबैदों ओ बै नोंथाङा दानि बुंबाय नङा होनबा थास' बिबार बै थास' बिबारखौ खौ जोङो ओ मा समाव जायो आरो बेखौ माबायदिहाय ओ जानाय जायो नोंथाङा एसे
औ नोंथां हागोन दा बुंनो थाङोब्ला नैबे
औ थारैनो
जुननि मथा मथि टेन टेन जुन नहैले टेन
बेनिफ्राय स्टार्ट जायो औ सर दा जोंनि लकेल औ-औ
दा जुलाइयाव ओंखारहैसिगोन आरो
जुलाइयावबा गोबां बिबां ओ जेराव थास' बिफां दं जेरावनो बागान दं औ-औ नाथाय दा मोननाया नैे दा मोननाया ओ बासरनिसो
बेखौबो दा जायो आरो जोंनि मानसिया दा बिदि प्राइस आरो दा ओ थामजि मिटार
सिनिटा दाइनथा माबायाव ओ रां लायो औ थारैनो नोंगौ बै थास बिबार खौ ओ गोबां माने जों दा फालांगि खालामनायखौबो नुनो मोननाय नङा होम बा नोंथां बेखौ ओ जानायजों लोगोसेनो जोंहा फालांगिबो खालामो नोङा होमबा ओ गोबां ओ जोंनि बर आइजोफोरा बेखौ ओ पायकारि सिस्टेमबो बेखौ लाबोनानै माने फाननायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो। आरो बै जि ओ थास'ब-थास' होन्दों नोंथाङा बे बासर नङा होमबा। अ बै बासरनिखौ जोङो मोनबोनाय जायो आरो बेनि उनाव जों हा ओ थास ओ मा होनो बेखौ ओरैनो आस थास होननानै बुङो जों। गुबुन-गुबुन जायगायाव बेखौ ओ पिसकि होननाबो बुंनाय जायो।
ओ बेयो गिदिर ना नोंथां ना फिसा
ओइ बे गोसोम-गोसोम थास'आ ओ गोसोम-गोसोमा ओ जों ओंख्रि जाग्राया बेखौ थारुन बेदरदो जायो।
औ नंगौ
औ बिनिफ्रायबो माने बियो ओ गोबाङानो बेखौ आबाद खालामो जोंनि नैबे ओनसोलाव ओ बिनिफ्राय जोंहा थास' बिब बिबारा जुदि ओ बेयो बारोब्ला बेखौ जोंहा गोबां मुलाम्फा जायो मानो होनना बुङोब्ला जोंहा थासआवबो बिबारावबो फैसा मोनबाय बिनि उनाव जोङो बिनि जि खिनि ओ बेदर बेखौबो जों फाननानै गोबां रां आरजिनो हायो। थिग बेबायदिनो थास आबाद मावनाय जों लोगोसे बो माने जानायजों लोगोसेनो जोंहा गोबां माने फालांगियावबो माने मुलामफा जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो दे
नोंगौ नोंथां दा थास'आबो थांबाय बेनि उनाव जोङो लाबावनो हायो ओ बारियावनो मोननाय मैगङा ओ जेरै नोंथाङा मिथिगौना जोगोलावरि जोगोलावरिया मोनसे औ औ बेबो मोनसे जोबोद मोनसे मेडिसिन टाइपनि मैगं। बुंब्लाबो बांद्राय जानाय नङा। दा जोङो बेखौ।
नोंगौ औ माब्लाबा आलुजों माब्लाबा दाउ बेदर रोसिजों बेखौ होदेरनानै जानायखौ जों मोनो आरो औ ओ जोबाद जोबोद मोजां नङा होमबा? औ आंबो जाफेरबायमोन जानाया बेखौ।
औ
थारैनो जोबोद मोजां आरो बियो माने जोंनि बर'नि जायगायाव माने माने खोब माने बियो बाहायजादों आरो नङा होमब्ला जाय माने नंगौ। बर'नि ओनसोलफोराव। बेफोरबायदि मैगंखौ जोंहा।
बेनिफ्राय आं खोन्थानो लुबैबावदों नोंथांनो बे समाव ओइ बयजोंबो मोजां मोनजानाय नोंथांमोननिथिं मा होनो जोंनिथिंजाय ओ जारि होनो उसुमै होनो।
औ थारैनो बेखौ जारि जा जारि होनब्लाबो जों बुजिनानै मोनो। आरो लोगोसेनो बेखौ उसुमै होनो ब्लाबो बेखौ बुजिनानै मोनो आरो नोंथां।
नोंगौ नोंगौ नोंथां दा बे।
दा बेबो जोबोद मोजां मैगं देहानि औ थारैनो जेरै जों माब्लाबा ओइ दैसायाव मोननाय ना नाथुर ना औ नंगौ बेफोरबायदि नाजों जुदि संनानै जायोब्ला।
रोसि सिथेब सिथेबनो बिराद मोजां दा बियो जोंनि देहायाव गोबां बिबांनि भि खौ जोङो मोननो हायो आरो खायफाया गुबुन जाथिनि हारिफ्रा बेखौ बिसिबां नाजों जाया बेसोर सोरो जाबाबो ओइ आलुजों माबा माबि लगायनानै बिसोर जानायखौ नुनो मोनो आरो।
औ नाथाय जोंनि ट्रेडिसनाव स्पेसियेलि जों नाजों दाउजों औ थारैनो माने दाउजों जायोब्ला बेथ खोब माने मोजांबो जायो लोगोसे बिदिनो। गोथाव मोनजायो आरो नोङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां।
बे मैगं मैगंखौ आरो बेनि अनगायैबो माबाफोर मैगं दंबावो नामा नोंथां एसे
नंगौ नंगौ दा जोङो ओ रै जाहा बैसागु
बैसागु समाव जायो
लाफा सायख'
औ थारैनो नोंथां।
मोनो गोबांखौनो आथिखालाव बेखौ जोङो ना जों जानाय मानो बुङोब्ला लाफा सायख'आ बोथोरनि गिबि मैथा बुंब्लाबो बारा जानाय नङा दा बे समाव लाफा सायख' ओंखारनाय समाव मैथाखौ जों मोननो थांबाङा आथिखालाव खिन्थु कमारसियलनि थाखाय गोबाङ एडभान्स मावबाय खिन्थु नेचारेलि जों बिखौ ओंख्रि होननानै जों बुंनो हायो आरो बेखौबो जायो जोङो। बेनि उनाव जों हा लानो हायो ओरै
मा मोनबावगोन जोङो?
ओ जोङो बारियावनो खाना मोननाय होनना बुङोब्ला ओ जों माबाफोरखौबो मोनो ओ ओरैनो दायो जोंहाथ' आथिखालाव माने बियो नैबे दा समाव माने गैलिया नङा होमबा फोथाराव थायोमोन। जोंहा मानिमुनि
औ-औ नोंथां नंगौ।
बे ओं बे मानिमुनिखौबो जोङो लानो हायो ओ आरो नैबे समाव जोंहा जि मानिमुनिनि ओ बे माने नैबे दैज्लां समाव जोंहा बे फोथारावो थायो नालय नोङा होमबा? बेखौ माने दैज्लां फैनाय लोगो लोगो गो बैगं मेगं आ माने गोमानायाबादिखौ जों नुनो मोन नो आरो नाथाय बियो आरोबाव माने मे औ बोथोरनिनो होनजागोन बियो। ओ जेब्लानि माने गावनि बोथोरा जुदि जोबोब्ला बे मैगं बो जोबनानै थायो बायदि
नोंगौ नोंगौ स्पिसेलि गोजां बोथोराव बांसिन मोनो।
अब्ला जोंहा नोंथां दिनैनि ओ जि सम बे जोंहा समहा जाबाय। बेनिखायनो ओ दोनथ'नोसै नामा? आरो उनाव जुदि स सम मोनोब्ला बा नोंथांजों खाबु मोनोब्ला बेखौ आरोबाव सरायनायनि जों खाबुखौ लाबावगोन नोंथां।
नोंगौ थारैनो नोंथां। दा नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय आंनिफ्राय।
फ्रायबो ओ नोंथांनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो नोंथांखौ गोजोननायजों बावहरबाय। दे होमब्ला औ।